औ
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ मा खालामदों नोंथाङा?
औ नोंथां आं दं ओरैनो जिरायनानै
औ ओंखाम जाखाबाय नामा नोंथाङा?
औ जाखांबाय नोंथां।
औ। आं नोंथांनाव ओ मोनसे माने फंसे बाथ्रा माने सावरायनो होननानै ओ कल खालामदोंमोन नोंथां सावरायजागोनना नोंथां? माने जोंनि ओ बर' हारिया माने जोंनि बर' न'खराव दाउ अमा फिसिनानै माने माबायदि डेभेलप जानो हादों बेनि बागै माने नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां बुंनो थाङोबाथ' गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोरा ओ दाउ ओ अमा
गोबां न'खरफोरखौ सिन्थाबोदोंमोन न
औ नंगौ नोंथां
थिग बेबायदि नो गोदोनि बायदि दाबो जोंनि बर' आइजोफोरा न'आवनो दाउ अमा एबा बोरमा फिसिनानै न'खरखौ सिन्थाबोदों ओ थिग बेबायदिनो जों जेब्ला बोरमाफोर फिसिब्लाबोथ' जों बोरमानिफ्राय जोबोद फैसा खामायनो हायो नङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो बमाफोरनि जेनेबा जा आदार बुंबाथ' बेफोरखौ जोङो बिदिनो दुब्लि फोथाराव जेनेबा हैब्लाबो हैब्लानो जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
जों मोसौफोरखौबो बिदिनो जों बिदिनो बायदिसिना बायनानै जों जाहोआ आरो गारिखौ जोङो दुब्लि फोथाराव गांसो जानो थाखायनो होयो नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो जों अमा फिसिनाय बुंब्लाथ' जों अमा ओ फिसिनानै अमाखौ गिदिरखांनानै जों बे अमा फिसिनानै जोबोद रां आरजिनो हायो बिनो जो मास सियावनो बि जि रोजा जिनै रोजा रां आरजिनो हायो नङा होमबा औ थिग बेबायदिनो जों अमाखौ जों फिसा आरजिनानैबो जों बेनिफ्राय गोबां रां आरजिनायायो जों बे बे अमा फिसा अमा फिसा जानाय बुङोब्लाथ' बे अमा फिसाया बांसिनानो जोंनिया ओ बिदिनो जिथा बिदिनो दाइनथा जायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जेब्ला अमा फिसाया जायो बि अमा फिसाखौ जोङो फाननो एबा बे अमा फिसा आदार जानो रोंनाया बिदिनो मास मोनसे मोननैनि उनावनो फानजायो एबा आदार जायो नङा होमबा नोंथां अमा फिसाया थिग बेबायदिनो बे अमा फिसाखौबो जोङो हाथाय एबा बाजाराव फानहैयो बे बुंनो थाङोब्ला अमा फिसा मासेनि दामा जोबोद बांबाय बिदिनो मासेयावनो ब्रै रोजा बिदिनो थाम रोजा गाहाम जाबाय आरो नोंथां दा थिग बेबायदिनो ओ जेनेबा अमाखौ जेनेबा आदारा बुंब्लाथ' अमानि बे जों जा संनानै जा अफि् मोनो बेखौबो होयो जोङो बिदिनो जोङो गुन्दैफोरबो होनानै अमाखौ फियो ओ थिग बेबायदिनो जेब्ला जोंनि आखायाव जेनेबा रां रुफाफोराबथ' जोंना माब्लाबा माब्लाबा थाया नङा होमबा नोंथां औ जेब्ला जोंङो जों अमानो आदार बायनो रां रुफा गैया अबानया जों बिदिनो दुब्लि एबा लामाफोरनि बायनो दै थास' गोजोम थानायफोरखौ जोंङो हानानै जोङो अमानो आदार होनो थाखाय बेखौ बिदिनो खान्था एबा सारायफोराव रुनानै अमानो आदार होयो आरो नोंथां
ओ नोंगौ नोंथां
थिग बेबायदिनो ओ जोंनि ओ गामि ओनसोलाव बिदिनो अमानि फार्म एबा हांसोफोरनि फार्म ओ दङ आरो नोंथां
ओ नोंगौ नोंथां
होना बुंबाथ' बे जायहा न'खराव बे हाखर गिदिर गिदिर जेनेबा दङ ना फिसिनाय बे हाखर गिदिर गिदिर खाथियावनो जोंनिया अमानि फार्मखौ बिदिनो फिसा फिसा न' लुनानै जों ओ दोननायखौ नुदों आरो नोंथां मानोना बे हाखर खाथियाव भारा लुनायनि जाहोनानो जाहैबाय जेब्ला बे अमानि खिखौ जोंथ' साफायै सुसाराबाय थानांगोन नङा होनबा नोंथां फारामनिफ्राय ओ बे सुस्रानाय जोङो बिदि हाखराव गोलैह हैनाय खालामो जाहाथे बे अमानि खिखौ मोनजानाय जे नाफोरा जाबो मोनजायो बिदिनो मुलाम्फा जागोन साननानैनो बिदि अमानि फार्मखौबो हाखर खाथि खाथियाव बानायो आरो थिग बेबायदिनो हांसोफोर फिसिनाय बुंब्लाथ' हांसोफोरखौबो बिदिनो फुख्रियाव फुख्रिनि जेनेबा गेजेरावनो बिदिनो बैसां गायनानै आं फिसिनायखौ नुनो मोनदों।
औ-औ।
आ बिदिनो जेब्ला आ हांसोआथ' बिदिनो दैफोरावसो बांसिन थायो नङा होमबा आदार नागिरना जायो बिदिनो बिसोरो दुब्लिफोरावो खांस्रिफोर नागिरना जायो बिदिनो हांसोखौबो बिदिनो बे दैयाव ओंखारलाय आरो बे बैसाङाव उथिनाय बिनिख ओ बिदिनो एसे सुबिदा खामनानै दोनखायो आरो हांसोखौ फिसिनो थाखायबो। औ थिग बेबायदिनो जोंनि बर' आइजोफ्राबो बेफोरखौ मावनानैबो गोबां ओ न'खर सुंथागासिनो बिदिनो जोंनि दाउनि फ्रार्म बुंबाबो बिदिनो ब्रयलारनि ओ फ्रार्म फोरबो दोङो जोंनि गामि खाथि खाथियाव बे ब्रयलारनि फ्रार्म बुंब्ला थ' जों गिबियावनो ब्रयलार फिसा एबा दाउ फिसाफोरखौ लाबोनानै जों गिबियावनो बेै ए मोब्लिबनि जोङो सोरांजोंसो बेखौ ओ फेदेरो आरो साननैसो जेब्ला बे खोमसि जायगायाव जोङो जेब्ला बे मोब्लिब मोब्लिब बै गोजा गाबजो जोङो बे मोब्लिबखौ जोङो बे दाउ फिसायाव दोनो आरो माने बिसोरो दुंहाव दासा ओ दुंहाव थासारि मोनब्लासो बे दाउआ गिदी र जायो आरो थिग बेबायदिनो जों न'आव फिसिनाय दाउनो जों न'नि माइरंफोरखौनो होयो आरो बिदि जोङो फार्मफोरनि दाउफोरनो जों बिदिनो आ दार बायनानै होनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
ओ बुंनो थाङोबा गोदो-गोदाय गुबुन हारिफोरा जोंनि बर'फोरखौ बांसिनानो ओ मुगैयोमोन नङा होनबा नोंथां बिदिनो अमा फिसिनायफोरखौ दाव फि सिनायफोरखौ नुनानै ओ किन्तु दा बिब्दि नुला जों बर'फोरनिफ्राय गुबुन हारिफोरखौसो बांसिन बि बिदि दाउ, अमा फिसिनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो माने बिसोरबो मिथिनो मोनबाय जे बिदि दाउ, अमा फिसिनानैबो ओ गोबां रां मोननो हायो एबा न'खर सुंथानो हायो होननानै बिसोरबो मिथिबाय बिसोरबो जों बर' फोरनिफ्राय बांसिन बेफोरखौ फिसिनायखौ नुनो मोनदों आरो नों
औ - औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांनि ओ गामि एबा ओनसोलावबो बिदिनो बर' आइजोफोरा दाउ-अमा फिसिनानै जिउ खुंनायखौ नोंथांङा फुनो थांदों नामा?
औ उम बुंनो थाङोब्लाथ' ओ जोंनि बर' नख'रावहाय ओ गोदोनिफ्रायनो दाउ-अमा फिसिनानै जोंनि बर' आइजोफोरा माने जोंनि बिमाफ्रा ओ नखरखौ सुंथानानै बा नखरखौ सालायलांगासिनो दं नोंथां उम बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'आइजोफोरा ओ आथिखालनि मुगायाव गोदोनिफ्रायबो आरो आथिखालनि मुगायावबो ओरैनोनो जिरायना थानायखौ जों नुनो मोना आरो ना नोंथां। माने नखरखौ सालायलांनो थाखाय बा नखरखौ दैदेनलांनो थाखाय मोनसे नङा मोनसे माने खामानि जेरै दाउ
औ
मा फिसिनानैनो ओ गोबां रां मोननो हायो नालाय नों थां बिनिखायनो जोंनि बर' आइजो बा जोंनि बर' बिमाफोराबो जोबोर माने ओ सुबिदा नागिरो आरो जेन ओ दाउ अमा फिसिनानै एबा बोरमा आरि मोसौ आरी लानानै माने नखरखौ जोङो सामलायलांनो हागोन। माने जोंनि बर' बिमाफोरा माने ओ गोबां साननो रोंनाय बा गोबां सान्नो हानाय माने मोनसे बिसोरहाबो माने साननो हानाय गोहो माने दं आरो ना ओ जेरै बुंनो थांब्ला जोंना ओ दावआथ' जोंना मासेनिफ्रायनो गोबां बारायलांङो जेरै ओ बिनि फिसा बिनि फिसानो गोबां बारायलाङो नङा होमबा नोंथां जेरै मासे बिमायानो ओ बिदै दैनानै जेरै माजि-माजि जिनै बिदै दहननानै दाउसा फिसा दहनो आरो ना बे दाउसा फिसायानो गेदेर जायोब्ला बे गेदेर जानाय दाउसा फिसाखो जोंनि ओ बिमाफ्रा बा आइजो फ्रा ओ बाजारफोराव फानहैनानै माने ओ रां लाबोयो। बै रां लाबोनायजोंनो न'खराव नांगो जानाय माबा माबि ओ बे साइद जेरै थाव संख्रै बा फिसाफोरनि गाननाय - जोमनाय बा फिसाफोरनि फरायनाय बेफोराव माने बै रां मोनबोनायखोनो माने ओ माने बे सुफुङो आरोना जोंनि बिमाफ्रा। जोंनि ओ बर' आइजोफ्रा ओ बिदिनो ओ बुंनो थाङो ङोब्ला जेरै अमा जोंना अमायाबो जोंनो आथ आथिखालाव गोबां बेसेन बांबाय ओ जेरै जोङो ओ दाननानै फानोब्लाब बो बाजारफोराव दाननानै फानोब्लाबो जोंना गोबां रां मोनो आरो ओ माने ओ मासेयैनो गथा फानोब्लाबो जोंना ओ गोबां रां मोनो। बेफोर रांजोंनो माने ओ न'खरखो सालायलांनो हानाय बा न'खर दैदेनलांनो हानाय माने गोहोखो मोनदो आरो जोंना बर' सुबुंफ्रा ओ बर' आइजोफ्रा बुंनो थाङोब्ला आथिखालनि मुगा याव दाउफोरनि ओ माइरंजों बा न'खरनि आदारजों बेनि अनगायैबो गोबां ओ बाजारफ्राव बा गलाफ्राव ओ माने ओ जेरै दाउ देरनायनि जेरै मा बुङो ओ भेक्सिन बा ओ दाउ देरनायनि दाना बेफोरखौ लाबोनानै ओ होफैनो रोंबाय आरो आथिखालनि मुगायावहाय जोंना बिमाफ्रा ओ होफैनानै माने ओ बे दानाफोरखौ होयोब्ला जोंना दाउफोरा बा अमा ओ अमानाबो आलदा दाना दं जेरै दाउना आल दा अमाना आलदा बिदि दं आरो ओ बिदिनो लाबना हो फैनानै माने जाहैयोब्ला नोंथां ओ जोंना अमायाब बो माने ओ एसे थबनो माने जों देरखांनायखौ नुनो मोनो आरो नों थां ओ एसे थब थेब थबनो जुदि देरोब्ला बे अमाया फान माने थबनो फानफिननो हायो आरो बिखौ फानफिननानै माने बुरजा रां खामायफिननो हायो जेरै ओ बयलार बे बयलारखोबो जोङो फाराम बानायनानै माने ओ फाराम बानायनानै जोङो बेसेन बेसेन गोसा आथि फालनि मुगायाव बयलारफ्राबो जोबोद बेसेना बांबाय नालाय बेखौबो खौबो बिदिनो फाराम बानायनानै जोङो ओ फानफिनो ब्ला माने गोबां रां मोनो आरो आथिखालनि मुगायावथ' जोंना फारामानोस खुलिखायो नालाय ओ न' न'आव लानायनि अनगायैबो आथिखालनि मुग गायावहाय ओ बर'फ्राबो माने फाराम लुसै आरो दानि जुगावहाय उम फाराम लुनानै माने खनसेनो जुदि नोङो फाराम लुना लायोब्ला माने गोबां मुलाम्फा जायो जोंना ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो।
औ ओ थिग नोंथां उनावयैनो ओ जोंनि जेनेबा बर' आइजोफोरा बिदिनोथ' गोबां जेनेबा ओ खस्थ' खालामना नै जेनेबा ओ दाउ, अमा फिसिनानैनो न'खरखौ सुंथाबोदों नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ बिदिनो आरो जेनेबा ओ न' जेनेबा गावनि न'खरावबो जों दाउ, अमा ओ दाउफोरखौ बिदिनो जानो हायो नंङा होमबा नोंदां फिस नानै बिदिनो जोङो दाउनिफ्राय जोङो बे दाउदैफोर खौबो जोङो बिदिनो फाननो हायो नङा होमबा? बिदिनो जोङो ओ दामनि जेना बयलारनि दाउदैफोरखौबो ओ फाननानै गोबां ओ रां आरजिनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जोंङो गोदोनिफ्रायनो बिदिनो ओ जौगा बोसि बोगासिनो आरो दाउ, अमा फिनानै औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समा जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ सम
औ नोंथांजों आङो बर' आइजोफोरनि दाउ, अमानि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां औ ।